हेलौ औ खोनादों। औ बारा खोनाबाङाखै नेटा नेटनि प्रब्लेम जादों दां। औ हेल' नोथां। औ दे औ।
औ होमबा जोङो दिनै माथ' फैलादोंमोन। औ जोङो उदालगुरिनि सिङाव थानाय जोङो। मा मा जायगा दोङो मा मा स्कुलफोर दोङो माबायदि लामा फोर दोङो बेफोरनि बागै जों सावरायनो लादों।
औ जागोन
जागायगोरसै आङो। जागायगो गोरनोसै आं औ उदालगुरि उदालगुरि बियो आसाम नि थानाय। बे आरो बेयावहाय बेबायदि कलेजफोर दोङो स्कुलफोर दोंङो आरो लोगोसे।
औ
मुंदांखा मुंदांखा जायगा थाङोबा उदालगुरिनि सिङाव थानाय बयनि बयबो मिथियो जों मिथिगौ गोबां गोबां पिकनिक स्पट आरो बेवहाय
औ
एबा संनानै जायो आरो। जों मिथिगौदि लोगोसेयैनो उदालगुरिनि बेबायदि भैरखुन्द जाय भैरखुन्दआव औ बोथोरफ्राव गोबां मानसि फैयो आरो बेबायदि गोजान गोजान आरो मोजांसिन जायगा होनना बुंजायोब्ला बेवहाय गोबां फिसा फिला पार्कफोर दो सिङावनो बे फिसािलाफोर पार्कफोर दङ जाय पार्कआव थाबायो आरो लोगोसे फट'फोर खेबजानो मोनो। आरो लोगोसे बेवहाय मोनसे जोबोर गोलाव दलं दोङो बारा गोबाव जायाखै बनायनाया आरो बे दलंआव गोबां मानसिफोरा फट' खेबजायो जों मिथिगौदि बिल' नङा। दलंनिफ्राय गाहायजों जोबोर ओ सोमोनांथाव ना समायना रमायना हाजोफोर आरो दंफां बिफां लाइफां दैमा दैसा आरो गोबां सुबुंफोर एबा मानसिफोरा बेयाव गोबां ओ जमा जमा थांनानै बेबायदि पिकनिक जाहैयो आरो जों मिथिगौ बियो पिकनिक स्पट आरो लोगोसेनो बेबायदि मानसिफोरा आं सानोदि बेयाव मानसिफोरा गोबां मानसिफोरा बेबायदि जाग्रा जानानै एबा टिकफोर पेकेटफोरखौ बेबायदि जानला मानला गारालाबानो बेयाव साइडजों जमा दोनथुमनानै। सावगारनांगौ मानोना बेबायदि जानला मानला गारबा
नंगौ
जायगाखौ गोबाव गोबां ओ लेथ्रा नुयो आरो लोगोसे बेफोरखौ जमा खालामना सावगारनांगौ आंनि साननाया बेनो आरो लोगोसे बेबायदि उदालगुरिनि सिङाव थानाय बे मुंदांखा मोनसे भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट आरो लोगोसे जोङो मिथिगौदि बेबायदि उदालगुरिनि सिङावनो गोबां जायगाफोर दोङो आरो बयनिख्रुबो मुंदांखा सिन बेबायदि मोनसे पार्क दङ जोङो मिथिगौ बियो उदालगुरियाव दोङो इउ एन पार्क होनो जायखौ बेयाव गोबां बेदि फेस्टिभेलफोर जायो आरो बेयाव गोबां ओ स्टुडेन्टफोर एबा गोबां मानसिफोरा बेयाव थांनानै फेस्टिभेल जाबानो नायहैयो आरो गोब गोदोर गेदोर सिंगारफोर हायो सिंगारफोरा गित ओ मे मेथाइफोर खन बफायो आरो बेफोरखौ खोनासंहैयो आरो नोंथाङा बिनि फारसे मा सानो फोरमायनो हागोन दे
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो बेबायदिनो आंबो जोबोर मोजां मोनो बे जोंनि अदालगुरियाव थानाय बेबायदिनो इउ एन पार्क थांनो बेबायदिनो जोङो मालाबा गरमफोर समावहाय बेबायदिनो बेलासिफ्राव थांनानै बेबायदिनो दसेफोर गथ'फोरखौ लानानै बेबायदिनो गेलेहोहैनो हायो बेबायदिनो जोङो फट' फटफोर आरो रिलसफोर मोनसे बेबादिनो बनायनो हायो बेबायदिनो जोबोद मोजां सुबिदा जोंनि थाखाय बेबायदिनो जोङो दसेबाबो बेफोरावहाय रेस्ट लाहैनो हायो आरो जोंनि बे अदालगुरि बेबायदिनो अदालगुरि टाउनाबो दायो जौगानायाव जौगाबोगासिनो दङ बेबायदिनो सिगांफोराव आं फैजेनन्नायफोर समावबा बेफोरबायदि गैयामोन आं फैजेननाय समावहाय बेबायदिनो दखानफोरखौबो आं बेफोरबायदि बिल्डिं बारा बेफोरबायदि नुफैयाखैमोन दायो जोबोर बेबायदिनो बिल्डिंफोर जाबाय आरो बेबायदिनो सपिं हलफोरबो जाबाय बाय बेबायदिनो बिसाल मार्केट दङ बेबायदिनो जोंनि उदालगुरियावहाय बेबायदिनो बे बिसाल मार्केट फोरावबो बेबायदिनो गथ'फोरनि द्रेस आरो बेबायदि बिदिनो माल माथा साबोनफोर बेबायदिनो गासैबो बेबायदिनो संसार जानायाव न'खराव बाहायनायावहाय बेफोरबायदि लायनो मोजां बेबायदिनो सपिं खालामनो मोजां आरो दा दाखाल बावै जों आरो गोदान फुलिबावदों बिथथु आरो बेफोरावबो आं जोबोद मोजां नुदों बेबायदिनो गथ'फोरनि द्रेसफोर आरो बेबायदिनो हौवाफोरनि बेबायदिनो गस्लाफोरखौ द्रेस स्पर्टिं हाफपेन्ट बेफोरबायदि दा जेन'बा जोंनि बे गरम बोथोरफ्राव गानोहाय आंङो थानदा-थानदा बे- बेबायदिनो गुसु गुसु हि मोजां मोजां नुदों बेबायदिनो आरो बेबायदिनो दङ जोंनियावहाय बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो शपिं हलफोरबो जाबाय जोंनि अदाल उदालगुरियाव आङो गोबांथार बेबायदिनो बानायखौ नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुं जोंनि उदालगुरि सिङाव थानाय बेबायदिनो भैरब खुन्द' बेयावहाय जोङो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो पिकनिक जाहैयो ना बेबायदिनो बेयाव जोङो गासैबो बेबायदिनो बोसोराव बेदि जानुवारि सफैबा बेबायदिनो जोङो ज' ज' बेबायदिनो पिकनिक जाहैयो बेयाव बेबायदिनो जोङो बेरायहैयो आरो बेबायदिनो फटक लाहैनो बेबायदिनो रिल्स फोर बनायहैनो जोङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो बेरायहैनो आरो बेयावहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बे दलं गोलाव दङ बेखौ आङो जोबोद मोजां मोनो बेयावहाय थाबायनो बेबायदिनो फटकफोर लानो आङो जोबोद मोजां मोनो आरो आं बेबायदिनो बे दैफोराव अन्थाइ बेबायदिनो बालि बेबायदिनो मोजां मोनो आङो बे दैयाव फटकफोर लानो
औ नंगौ
बिथाङा आरो उदालगुरि सिङाव थानाय मा मा दंबावो बुंबावनो हागोन
औ आङो ओ बुंनो गोसो जादोंदि उदालगुरिनि सिङाव बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव सो सोमोनांथाव जायगाफोर दोङो आरो लोगोसेनो बेबादिनो बुंबावनो हायोदि उदालगुरियाव गोबां बेबायदि ओ मोजां मोजां जायगा फोर एबा प्लेस जोङो बुंनो थाङोबा उदालगुरि बिनो बयनिख्रुइबो गिदोरसिन ओटाउन आरो जों मिथिगौदि उम आरोबाव ओ उदालगुरियाव बेबायदि अ समायना रमायना फोर बेदि मल फोर दोङो नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदि बिसाल मल आरो लोगोसे गोबां बेबायदि ओ ट्रेन्स बुंनो थाङोबा आरो बुंनो थाङोबा बेयाव बेबायदि गोबां मानसिफोरा शपिं खालामनो फैयो संसार जानायाव जिबुस थु नांगौ बे गासैखौबो मोनजोबो ड्रेसनिफ्राय लाना पासन बातननिफ्राय लाना गासैखौबो उ आङो लोगोसे बुंनो थाङोबा उदालगुरि सिङावनो जोङो मिथिगौदि बेबायदि गोबां फिसा बिला जायगाफोर दोङो जाय जायगाफोरखौ पार्क महरै बेबायदि बनायनानै दोनदों मानसिफोर थाबायनो थाखाय बेरायहैनो थाखाय आरो बेयाव गोबां बेबायदि फिसा बिला बेबायदि ओ स समायना रमायना बेबायदि सावगारि आखिनायफोर दोङो बिबार दं बुंफबनाय आरो लोगोसे जोङो मिथिगौदि जोंनि उदालगुरि बेबायदि गोबां जायगायाव उदालगुरिनि बेबायदि फिसा बिला गोबां जायगासिम नुनो मोनदोंदि हाजोजों ओ बेंखननानै थानाय बेबायदि गामिफोर दोङो हाजो खाथि खाथि गामि दोङो आरो बेबायदि हाजो गोबां सोमखोर समायना आरो गोबां जिब जुनार, बिफां लाइफां, दावउमा दावसा जों बुंफबनाय आरो जों मिथिबावोदि उदाल उदालगुरि बि उदालगुरि जोबोर जौगाफुनाय बेबायदि मोनसे डिस्ट्रिक आरो बेयाव गोबां लामा खो लानानै बेबायदि ट्रेन लामा हक गारि लामा हक शपिं मल हक बजार हक जिखुनु जाया बुस्थुआवनो उदालगुरिया बेबायदि जोबोर जौगानाय आरो जों मिथिबावोदि उदालगुरिया जोबोर गोदोर गुबुन गुबुन बेबायदि गामिफोर खौ बुजाबनानै गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ बुजाब नानै गुबुन गुबुन बेबायदि फिसा बिला गामिफोरखौ बुजाबनानैसो मोनसे गोदोर बेबायदि डिस सस्ट्रिक जादों आरो जों मिथिबावोदि ओ उदालगुरियाव गोबां समायना समायना बेबायदि जिफोर फाऩो सिफोर फानो जों बुंनो हायोदि दखना आरो बे दख ख'नाया जोबोर समायना जों मिथिगौ बेबायदि बर' आइजोआ गानो होननानै आरो जोबोर समायना आरो लोगोसेनो आर'नाइ आरो बुंनो थाङोबा बेबायदि ओ गोबां रोखोमनि गसलाफोर मोनबावो जेरै जोङो फालि सारि आरो गोबां रोखोमनि मोनबावो जोङो आरो बुंनो थांबा बेबायदि लंपेेन जिन्स आरो गस्ला स्पर्टिं टि सार्ट आरो गोबां बेबायदि नुयो आरो जों मिथिगौदि उदालगुरि टाउनाव बेबायदि गोबां ओ ख्रिस्टमास समायाव गोबां समायना रमायना बेबायदि जों ख्लाबनाय समायना रमायना हजायना नै दिनो जोङो मोनायाव थांबा जोङो नुयो समायना नुजोबो जों ख्लाबनायजों बुंफ बेबायदि समायना आरो हबा आंनिफ्राय आंनिथिंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेसेनोसै जोंहा हमाया जानानै फैबाय
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनो बुंलांखाजोब्बाय बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय बेबायदिनो मोजां सावरायलायनो हाबाय आरो खोनानो मोनबाय अब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे
गोजोनथों
गोजोनथों